हेलौ औ नोंथां देलाय बुंनाय।
दं?
ओ नै ओरैनो जिरायना दं नोंथां। माबाफोर खबरफोर नामा?
ओ नोंथांजों आङो माने दान्दिसे सम मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन।
अ' बुंनायसाय दे मा थ' पिकनि सायाव सावरायलायनो सानदों।
ओ अब्ला जागायनोसै ना? दा नोंथांनाव बेखौनो सोंनि सानदोंदि आङो जोंनि मिथिंगायारि सम्फदनि बागै दान्दिसे समखौ लानानै नोंथाङा बेखेवना फोरमायनो हागोन ना?
अ' हागोन नोंथां।
ओ
दा जोंहा मिथिंगायारि सम्पद दा माखौ बुङो? बेखौ मिथिनानै लाग्रोनाया मोजां। मिथिंगायारि सम्पद होनो बा मा होनो ओ जोंनिया मिथिंगायाव मोननाय जिखुनु बा मिथिंगानिफ्राय मोननाय गासैबो नुनायमानि मुवा बेसाद बेफोरखोनो जोंहा मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुंनाय जायो आरोना। ओह मिथिंगायारि सम्पद खदा सुबुंनो बा गासैबो जिउ जिबियारिफोरनो गोनांथार आरो थांना थानायाव
औ
मिथिंगायारि सम्पदफोरखौनो बाहायनानै ओ गासैबो जिउ जिबि बा सुबुं माहारिफोराबो दासिमबो थांनानै दोङो रायजो जाबोबाय दङो
औ
बेफोरो जोबोद गोनांथार आरोना सुबुं जिउनि थाखाय सुबुं दा मिथिंगायारि सम्पदा मा बुङो बेखौथ' जोङो मिथिखागो बा मिथिबायानो ओमफ्राय जोंनिया मिथिंगायारि सम्पद होनोब्ला बेखौथो मिथिबाय दा बिनिफ्राय ओ मिथिंगायारि सम्पद आ मा मा बेफोरखौ बै मिथिना लानाया मोजां आरो दा मिथिंगायारि सम्पनोब्ला जोंहा गोबां जेरै बिफां लाइफांफोराबो गोलैयो बा बिफां लाइफांनि अनगायै जोंहा खैला
औ
ओ थाव गेस बेफोरबायदि आरोना दा आरो दैमा दैसा हा गासैबो जों नुनायखिनियानो मिथिंगा बा मिथिंगायारि सम्पदानो दा जोंनिया बेफोरो मि मिथिंगायारि सम्पदफोरा माखासेया बाहायबाय थायोब्ला जोबलाङो बा माखासेया बाहायबाय थाब्लाबो जोबनो रोङा आरो माखासेफोरखो जों बाहनानै बिदि गा ज्रि जाबाबो जोंहा मोजाङै सोदांनानै बा फाहामफिननानै बाहायनाय जायो माखासे सम्पदफोरखौ जोंहा खेंसालियायै एबा इनडायरेखलि सो बाहायनो हायो बा माखासेखौ जोङो थोंजोङै बाहायनो हायो बा मोननो हायो । बा मिथिंगायारि सम्पदनि माखासे जोबनो गैयै सम्दफोर होनना बुं बार, दै हा, गेस बेफोरबायदि आरिफोरा जोंहा जोबनो थाङा मिथिंगानिफ्राय मोननाया आरो जोबनो थांनायबा
लिमिटेड बेफोरबादि मिथिंगायारि सम्पदफोरा जोंहा ओ खैला, खनियारि संख्रि, औ थाव आरो इदिनो र' गेस बायदिसिना बेफोर आरिफोरा माने जोबनो थाङो आरो दा बे बेफोरो जोंनो सुबुं नो बिराद गोनांथार आरो दा बिफ फोरखौ नङाब्ला सुबुङा मोजाङै थांनानै थानो हाया। गोबां जेंना खस थ' आरिजों जुजिलांनो गोनां जायो आरोना बेफोर बेसादफोरखो जोंनि जिउ खांनाय बा थांनानै थानाय समाव नांगौ बायदि मोननो हायाब्ला
औ
बेफोरो मिथिंगायारि सम्पदफोरा बिराद गोनांथार जायो आरोना
औ
दा मिथिंगायारि सम्पदफोरा जायगा लायै जायगा अबेबा जायगायाव माबेखौबा मोननो थाङो आरो बबेबा जायगाफोराव गासि अबेबा मोनसे बेसादखौ मोननो थाङा दा बे फोरबायदिनो जोंनि गामि ओनसोलफोरावबो बेफोरबायदि मिथिंगायारि सम्फदफोरखो माखासे खायफा सम्फदफोरखो जोंहा बिराद मोनो आरो खायफा सम्फदफोरखौ मोननो थाङा नागिरब्लाबो मोननो थां जेरावबो मोननाय हिसाबै मिथिंगायारि सम्पद होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा दै दैफोर दै आरो बार हा बेफोरफोरखो जोङो बांसिन जायगायावनो मोननो हा बा
औ
दा बेफोरनि बागैथ' बेसेबां मानि बारा जोंहा सावरायलांनांगौ गैया बायदि मोनो दा नोंथाङा दि आंनियाव सोंबाय मिथिंगायारि सम्पदफोरा माखौ बुङोबा माखौ बुजियो आरो माबायदिफोर दा नोंथाङा बे मिथिंगायारि सम्पदफोरखो लानानै फुंनैसो आंनो खिथा‌ हागोन नामा? नोंथांमोननि गामि ओनसोलफोराव मा मा मिथिंगायारि सम्पदफोरखो बाहायनाय जायो? आरो मा बे माबे मिथिंगायारि सम्पद फोरखो लानानै दासिमबो सोलिबोबाय दं रायजो जाबोबाय दं बेफोरखौ एसे फोरमायनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन।
औ दे बुंनायसाय।
आंनो फोरमायनोसै। जोंहा गासैबो मिथिंगायाव मोननाय जेरै बार, दै, हा बिफां-लाइफां बायदि बायदि मुवा बेसादखौ लानानै मिथिंगायारि सम्पद बुंङो। आरो नोंथा -नोंथाङा सोंदोंदि जोंनि गामियाव मिथिं गा मिथिंगानिफ्राय मोननाय सम्पदफोरजों जिउ खुंनायनि बागै।
औ
बेनोदि जों जोंनि गामियावथ' आंनि नोजोराव नुनायाव गोबां सुबुंफ्रानो मिथिंगानिफ्राय मोननाय सम्फदजों बायदि बायदि मुवा बेसाद बानायनानै ओरै बाजारफ्राव फाननानै एबा गुबुन गुबुन जायगायाव दैथायहरनानै गोबां रां आरजियो। आरो बेबायदिनो जों गामियावल' नंङा गुबुन गुबुन गामियावबो बेफोरबायदि मिथिंगानिफ्राय मोननाय सम्फदजों गोबां जिउ खुंनो हायो। आरो बेफोरबायदि मिथिंगानिफ्राय मोननाय सम्फदफोरजोंनो गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ मोननि समनिफ्रायनो जोंनि गामियाव एबा गुबुन गुबुन गामियाव गासैनिबो गामिनिफोरा सुबुंफोरानो थाइसे थाइनै रां खामायबोदों बेफोरजोंनो बेफोरजोंनो जिउ खुंबोदों आरो जोंनि बाबा आबै आबौ गासैबो बेफोर मिथिंगायारि सम्पदखौ बाहायनानै गावबा गाव न'फोराव सियार थेबोल बायदि बायदि बानायनानै बेजोंनो सोलिगासिनो दं। आरो नोंथाङा माबाफोर सोंबावगोन नामा?
दा बेफ इफोबादि नोंथाङा आंनो फोरमायना होदों। दा आं बेखौनो मिथिनो लुगैयो आरो ना नोंथांनिफ्राय। नोंथांनि न'खराव बेफोरबायदि मिथिंगायारि सम्फद माखासे सम्फद फोरखौ बा बाहायनानै बा ओ माबोरै न'खराव रांखान्थियारि मुलाम्फा मोननो हादों बेफोरखो बा मोनदों बेफोरखो एसे सुंद'यैनो बुंथिना होनो हागोन नामा?
हागोन नोंथां हागोन ।जोंहा मिथिंगायारि सम्फदनिफ्राय मोननाय बायदि बायदि बिफां लाइफांनिफाय जेरै थेबोल सियार बिसिना बायदि बायदि बानायनानै न'आव दोननानै बेयावनो जिरायो बेयावनो उन्दुयो बायदि बायदि बिब्दिनो आरो न'निल' नङा न'आव बानायनानै गुबुन गुबुन मानसिफोरनोबो हरो। आरो बेजोंनो गासैबो जोंनि गामिनि थासारि जेरै गासैबो सुबुं माहारिफोरानो बेफोरबायदिनिफ्राय दासिमबो गोदो गोदायनि फ्रायनो सोलिगासिनो दङ'।
औ मोजाङानो। बिदिबाथ' नोंथां।
औ नोंथां।
उम मिथिनो लुबैनांगौथ' जेबो गैला नोंथाङा।
ओं नोंथाव
औ बिदिब्ला नोंथांनिफ्राय जेबो सोंनांगौ गैयाबा बेखिनियावनो लाखिथ'नाय जासिगोन नामा?
औ जागोन नोंथां औ। जागोन नोंथां।
होमबा नोंथांसिम बेखिनिखौ आंनोबो फोरमायना होनायनि थाखै गोजोननाय थाबाय।
औ नोंथां।
उम दे होमबा नोंथां
औ दे नोंथां